हेलौ हेलौ औ खोनादों खोनादों खोनादों दे औ मोजाङै खोनादों।
खालामदो नोंथाङा?
आङो दङ ओरैनो नोंथाङालाय?
अ आंबो एसे बोथोरनि फिथाइ जादोंमोन आं थाइजौ
औ। थाइजौ फिथाइ अ
नोंथाङालाय जादों ना जायाखै बोथोरनि फिथाइ?
आङो जाबाय दोङो खिन्थु दिनै जायासै आङो।
औ।
मैया दाखालिफोर जादोंमोन।
अब्ला जोङो मेन खोथायाव गुबै खोथायाव फैसै दिनै जोङो नोंथांजों दैनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ जायो दे।
दैखौ मा मा खामानियाव बाहाय जायो। नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो
दै दै होनोब्ला जोङो दैयानो माने जोंनि सुबुं जिउनि थांना थानायनि राहा आरो अब्ला जों थांना थानो हानाय नङा।
औ।
दैखौ जोङो लोंनाय दै लोंनाय दुगैनाय, मैगं संनाय, ओंख्रि संनाय बिदिनो आरो आबाद मावनाय आबाद मावनाय बोथोराव दै गैयाब्ला जों आबाद मावनो हाया बोथोरा रान बस्राव जायोब्ला आबादफोरा मोजां जाया बेनिखायनो दैखौ नांथारगौ आरो
औ।
बिदिनो दैया जोबोद गोनां। बुहुमाव थांना थानो थाखाय। नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ दा नोंथाङाबो जिखिनि दैनि बाहायनायखौ नु बेफोरबायदिनो जोङो दैखौ लोंनाय बेफोरावबो जोङो बाहायहयो आरो जोङो जुदि मैगं थाइगंफोर जुदि गायोब्ला
औ।
फोरावबो जोङो दैखौ नांगौ जायो। आरो जोङो जेब्ला दैखौ जोङो दै जेब्ला जोङो बिफां गायो बा जोङो बिबारफोर गायो अब्ला जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो आरो जों दै गैयाबा जोङो थांनानैथ थानो हाखाया जों गियो जों जिखिनि जोंङो जोंङो बे दै गैयाबा जों थांनानै थानो हाया आरो जों मा मानसि माहारियाल‌ नंङा जे जों गासैखिनि जोंनि बे बुहुमाव जेसेबांखिनि बिफां लाइफां दंङ। बा जिब जुनार। जिब जुनारफोर दंङ माने बिसोरबो दै गैयाबा माने थांनानै थानो। हाया आरो। दैयानो जोंनि। गोनांथि थार आरो आरो जोंनि आबाद मावनायफोरावबो जों नोंथांङानो एसे फोरमायना होखाबाय आबाद मावनायावबो जोंनो नांगौ जायो आरो जिखिनि जोंनि गिदिर गिदिर खालखा कलकारखानाफोराव बा। कम्पानिफोरावहाय बे दैनिबो गोनांथि जेराव जोंङो जि सुनाय खामानिफोर गिदिर गिदिर कलकारखानाफोराव बाहायो ना। बेफोराव जि। खालामनाय जि बानायनाय बेफोरावबो होनांगौ जायो। दै नांगौ जायो आरो। बयनोबो माने। गासैनोबो आरो। बिदि आरो। दैयानो मेन दै गैयाब्लाथो जोंङो ओंखाम ओंख्रिबो जोंङो संजाना जानो हानाय नंङामोन आरो। जोंङो थोरसि लथाखौ जोंङो सुनो मोननाय नङामोन अब्ला जोंङो गोबां खस्थ सहायनानै रानथाब खोनथाब जोंङो थानांगौमोन आरो दै गैयामोनब्ला। बेनिखायनो जोंनो दैया। गोनांथार आरो।
उम।
बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांनि बायदिब्ला। आरो असे मबा दैनि बाग। मिथिबावगोन नामा?
औ आं दा मोनथिथला दे नोंथां।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंङो नै जोंनि गोबां जोंनि ओनसोलावसो जोंङो दैनि आंखाल गैया नंङा होमबा नोंथां। जोङों ओ खोनानोबो मोनो बा नुनोबो मोनो जोंङो गोबां गोबां जायगायाव ओनसोल। फोरावहाय जोंङो दैनि आंखालखौ जों नुनो मोनो जों जोंनि ओनसोलावहाय दैनि आंखाल गैया जोंङो जानाय लोंनाय एबा सुनाय दुगैनायफोराव जोङो आंखालखौ नुनो मोना खिन्थु गोबां जायगाफ्राव बा हाजो ओनसोलफोराव जोंङो। नुनो मोनो दैनि गोबां आंखालखौ जों नुनो मोनो नोंथां। मानो होनोब्ला। बोसोरनि हानाय अखाखौसो खायसे जायगाफ्राव बा ओनसोलफोराव नेनानै थानांगौ जायो बेखौ जेब्ला अखा हायो अब्लासो बै गुबुन गुबुन जायगा। फ्राव बे अखानि दैखौ जमायनानै दोननायखौ जोंङो नुनो मोनो अखा हायाब्लाथाय बिसोरो जिखिनि अखानि दै बेखौ एसे एसेल गारनानै बा बाहायनानै जानाय लोंनायाव बा दुगैनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबाङावनो जोङो खम सम माबा बांद्राय दुगैयैखौबो जों नुनो मोनो मानो होनबा दैनि आंखालाव। दा नोंथांनि बायदिब्ला हाज जोआरि ओनसोलफोरावहाय दैनि बाहायनाया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हाजोआरि ओनसोलाव। दैनि बाहायनाया। जोबोद खम बेयाव माने दैखौ मोननो थाङा। जों जेरैबाय। दि जेरैबायदि बाहायो बेबायदि बिसोरो माने बाहायनो हाया। खाय खायसे खायसे से बिथांमोना हाजो ओ माबा मा ने अखा हानाय दैखौसो जमायनानै लाखियो आरो। जमायना लाखियो। बिब्दिनो आरो बिसोरनियाव दं कल बा दै खर बेफोरदि बायदिबो नुनो मोननाय जाया हाजो जोयारि ओनसोलफोराव। बिराद दैनि दैनि माने आंखाल। बेखौ जों नुनो मोनो आरो हाजो ओनसोलाव।
आरोबाव मा होनो बुंनो थाङोब्ला हाजोआरि ओनसोलफोराव माइ आबादफोर बा फसलफोर बायदिसिना मावनो गोनांब्लाबो गोबां खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो बा खोनानो जेरै बिसोरो आबाद मावनो गोनांबा गोनांबा हाजोआरि ओनसोलनि मानसिफ्रा अखानि दै हानायखौ माने आवथेनानै बा आलि होनानै लाथेनानैसो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। नो जोंनि हायेन ओन सोलावहाय गोबांखौनो जोङो नुनो मोनो दैनि आं खाल गैया अखानि बा दैमानि दैजों फैनानै माइ आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ जोङो गोबां जोङो नुनो मोनो आरो। ओं। बिदि आरो जोंनि ओनसोलावहाय दैनि बेसेबां आंखाल गैया नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दैनि आंखालफोरनि
जोंनि ओनसोलावबो दैनि आंखाल गैया दे। गैयाखौनो जायो जोंनियाव आरो न'खर न'खर दैखर दैखर दं गल बिनिफ्रायनो मोनजोबो आरो ए बिदि पाब्लिक हेल्थ
औ।
मिथियोना नोंथाङा
औ औ औ औ।
फोरनिफ्रायबो फैयो आरो जोंनि जा बुंनो थाङोब्ला दैनि आंखाल गैयाखौनो होनजायो दे जोंनि ओनसोलाव। उम। नोंथांमोननि जा माबायदि दैनि
जोंनि जोंनि ओनसोलावबो जोंनि थासारिया दैनि एसेबां आंखाल थ' गैया माइ आबाद मावनायावबो बा जोंनि जिउ खुंनायावबो जानाय लोंनायनि बेलायाव दुगैनायनि बेलायाव दैनि आंखाल गैया मानो होनबा जोंनि ओनसोलाहाय हाजो हाजोनि ओनसोल नङा नालाय हायेन ओनसोल जोंनिया समान जायगा नालाय दैनि जेनिबो जे बोसोराव जिनै दानावबो जोंनिया जिनै दानावबो जोंना आंखाल गैया आरो बोसोराव जिनै दानावबो जोंना आंखाल गैया दैनि बेसेबांखिनि बोसोराव जिनै दान दङ बे जिनै दानावबो जोंनिया नांगौ बायदि जोङो दैखौ जोङो जों बाहायनो हायो आरो दुगैनायाव हग बा जि सुनायाव हग ओंखाम ओंख्रि संनायावनो हग आबाद मावनायावनो हग जोंनि नांगौ बेबायदि जोङो दैखौ बाहायनो हायो आरो दा नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नामा
औ बिदिनो दैनि आंखाल गैया दे जोंनि ओनसोलाव
औ ओरैनो जोंना बे सम लानानै दैनि आंखाल गैयाब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे नै दा गरम बोथोरावहाय जे जोंनि ओनसोला एसे गोजौद्राय नङाब्लाबो जोंनि ओनसो एसे हाद्रि बालाया एसे बांद्राय जायो गफंनायफ्रा बांद्राय जायो रानस्राव जायो आरो जायगाफ्रा दैनि आंखाल गैयाबाबो आहा हाजो ओनसोल बायदिथ' बांद्राय नङा अब्लाबो माने एसेया हाद्रि जायो आरो दै थाबाबो सिलाफोरजों जुदि सिलाफोर सिबनांगौ जायोब्लाबो दैफोर सारस्रिनानैसो जोङो सिब नांगौ जायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दाबायदि समावहाय माबायदि जायो खोन्थानो हागोन नामा
दाबायदियावलाय जोंनाव बिब्दिनो धुला बालायालाय एसे एनै थाखायो गरम बोथोरनि दिन बेफोराव ओमाय धुला बालायालाय जाखायो
औ
बांद्राय बेबायदि नङा आरो
औ
गुफुंलायनाय दाथ' आरो अखा हागासिनो
औ
बिब्दिनो
जोंनि ओनसोलावहाय अखाया गोबां हादोंब्लाबो एसेबां थान्दा जानाय जायाखै गुसु जायाखै आरो थासारिया हावाफ्रा माने अखा हादोंब्लाबो गरम दसेनो हायो दसेनो थाङो बेदि आरो जोंनि ओनसोलावहाय दैनि आंखाल गैया नालाय अखानि दैखौ आजावनानै दोनथ'नांगौ। गोनांथि गैया जोंनि ओनसोलाव बिदि आरो जानांगौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि
औ बिब्दिनो आंखाल गैया दैनि
अब्ला नोंथां ओ समाबो जाबाय नों जोंनिया
ओ
दे होमबा दोनथ
औ दे